ओ हेलौ औ खोनादों दे
औ माने आङो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि आबाद मावो बेनि सोमोन्दै सावरायनोसो कल खालामदोंमोन आरो
अ हागोन दे सावरायनो हागोन दे
दा नोंसिनि ओनसोलाव मा आबाद सोलिगासिनो दं?
जोंनि ओनसोलावथ' दा गोबां गोरान खेथि आरो गिसि गिसि दाथ' दैज्लां फैबाय नालाय माइ गायनाय जेरै गोरान खेथि होननानै बुङोबा बिदिनो हालदै नारें आ मा होनो ओ मैगंनि बेलायाव ओ माबा थाबाय खांखिलर जिंखा लेस्रि केरेला गोबां मैगं
अ नोंसिनि गेजेरावनो खेथि बिराद माव
औ गोरान खेथियाव औ
औ बे बेखौ बोखांनो थाखाय मा मा हासार होनाय जायो माबायदि केयार माबायदि जोथोन लानांगौ जायो?
बेखौ जोङो मोननो थाखाय बिदिनो न'आव मोननाय गोबोरखि हासारबो होनाय जायो आरो जोङो एसे मालाबा रासायनारिखौबो होनाय जायो।
मोजाङैनो मुलाम्फाया मोजाङैनो जायोना
मुलाम्फायाथ' बुंनो थाङोबा मोजाङानो होनजायो गाज्रि नङा।
अ
नोंथांमोननिखैथ' माइ आबादखौबो मावो जोंनिया गोरान खि थिया गोरान खेथि थाबाय आरो दाथ' दैज्लां फैबाय नालाय गिसि आबाद माव माइनि माइखौबो मावो
दैफोरालाय माबायदि
दैया थ' जोंहा दंग'बो दङ औ अखानि दैखौबो दंग' दङ औ दंग'जों गायो। नोंसिनिखैबो माखासे गो ओम माइ आबादफोरखौ मावो ना?
औ मावो जोंनिथिंबो। माइ जोबनाय लोगो लोगो जोंनिखै गोरान खेथि मावो आरो देमसिफोर मावो
ओरैनोबा जेनेबा माइखौ जोङो मा मा माइखौ आबाद मावनाय जायो?
ओ जोंनिफ्राय बांसिन रनजित रनजितखौ मावनाय जायो बायदि मोनदों आङो ओ आरो माइब्रा माइ गोजा बेफोरखौ मावो आरो बायसमथि गासिखौबो मावफ्रामोआनो
जोंहा माइब्रा माइ होननानै बुङोबाथ' जोंहा मागोआव बेखौ मा जायो ओ फिथा एनथाब ना बेबायदिनो ओमफ्राय जेनेबा बिनि अनगायै माबाफोर आबाद मावबावो नामा
औ जोंनिखै गय थाबाय गयाथ' जेनेबा पारमानेन्ट प्लान जायैबाय
औ
खौ मावो आरो दा नारें लेबुआ दङ नारें लेबुआवबो बां द्राय इदि हासार होनांगौनि गोनांथि गैया आरो
नारेंआथ' जेनेबा ओ मा होनो दा फिथाइ फाननायाव जेनेबा रांखान्थिफोरा माबायदि सोलिनानै दं
दाथ' एसे ओ डाउनाव जानानै दं आरो नारेंनि दामफोरा औ
जेनेबा नारेंखौ बस्था औ बस्था हिसाब फानो ना खिजि हिसाब फानो
बस्था हिसाब फानो आरो
अ औ जेनेबा दा ब स्थायै हिसाबै फानोब्ला बस्थासेयाव बेसेबांसो रांनि फाननाय जायो?
दाथ' नैजौ थामजौसोल' थाङो सिगांफोरावलाय एसे थाङोमोन आरो दा नैजौ थामजौ ज' दा बिराद सिगांफोराव थाम रोजा ब्रै रोजा
अ होमबाथ' मोजाङानो बे थमाव
औ मोजाङानो बे समाव प्रडाक्टखौ दिरुननो हानाय जानांगौ आरो
औ जेनेबा जोङो नै रोजा थाम रोजा ओ थांनाय टाइमाव जोङो बेखौ बस्था हिसाबाव मोनो फाननाय जायो ना फन हिसाबाव फाननाय जायो
फाननाय जायो
बस्था हिसाबाव ना ओ ओरैनोबाथ' बस्था मोनसेयाव बेसेबां फनजों बस्था मोनसे जागोन?
ओ आंनि आनदाजावथ' फुनायब्रै फुनायबाजों जानो हागौ खोमा बारा आइडिया गैया
औ बियो माने फिथाइ लानानै फिथाइ जासिगोन ना फिथाइया माने गिदिरब्ला जोंहा एसे फनावनो बस्थासे आरो फिथाइया जुदि फिसाब्ला बियो माबा एसे बुरजायाव जानांसिगोन
औ
होम आरो बेनि अनगायै माखासे आबादफोरनि सोमोनदै बुंबावनो हागोन नामा
औ माने जोंनिखैथ' बिदि मैगं आबादखौ खम मावो ना
औ
जेखि थेमसि ओ मेसें बोथोराव थेमसि आरो बेसर आरिखौ फैयो आरो बेसरखौबो खम फोनाय नुनो मोनो मानोना बेसराव बिराद बेयावबो जोथोन लानांगौ जायो हासार मुलि होनो गोनां जायो बिदि होननानै बुङो आरो आरो थेमसिफोरखौ फोनानै दोनब्लानो हालौवनानै फोनानै दोनब्लानो बेखौ खम खरसावनो मोननो हायो होननानै मिथियो आरो
औ ओरैनोबाथ' जों जोंहा बेसरखौ बेसरनिफ्राय थाव दिरुननाय जायो बेखौ जोङो दा न'आव मावनानैनो डायरेक्ट जोङो बेखौ ओ थावखौ न'आवनो बानायनानै लायनाय जायो नामा
औ जोंनिखै बिदि बेसरखौथ' बेसर आबादखौ खम मावो नालाय ओंखायनो बायनांगौ जायो आरो जोंहा थावफोरखौ जोंनिखै बारा मावाना बेसरनिखौ थेमसि मावो जोंनिखै थेमसि
औ जोंनिखैबो बिदिनो दा मैगं आबाद मावनाय जायो गोबां जोंनि ओनसोलाव मैगंआनोजोब गासिबो
मैगंफोरालाय माबायदि दाम दालाय
मैगङाथ' दा बांद्राय गाज्रि होनना बुंजाया केजि जेनेबा दङ बाजि बिदिनो ब्रैजि बेफोरबायदि
हालदैफोरबो गायो नामा
औ हालदै गायो हालदैखौ जों हालदैयाव जों जोङो माने आबाद मावनाय हिसाबै जोङो हासारखौ होयो एसे एनै होद्रायै नङा
थालिर आबादफोरबो मावो नामा
औ थालिर आबादखौबो मावो
थालिर आबाराथ' जोंनिखै दा मोजाङानो होनजायो एसे दे
औ
बिनि उनाव जोंहा दङ दा गोबां मैगं मैगङा बुंनो थाङोबा जोंनिखै मैगंजोंनो माने गाव गावनि न'खरखौ खुंनानै खुंलांनो हानाय होननानै बुङो आरो मैगं आबाद मावनानैनो
मा मा मैगं दं
मैगङा दा जोंनि ओनसोलाव गोबां दङ मावो जेनेबा खांखिलर ओ सबायबिमा केरेला फोरला बिदि मैगंखौ दा मावनाय जायो आरो
औ
नोंसिनि ओनसोलखै मैगं गोरान खेथिफोरखौ मावो ना मावा?
मा होनदों खोनायासै आं
नोंसिनिखै दा गोरान खेथिफोरखौ माबायदि मावनाय जायो?
गोरान खेथियावथ' जोंनिया सिबिं सबाइ थाहैबाय सिबिं स सिबिं सबाइफोरखौबो जानो आन्थाखिनिल' मावो आरो न'खरनि थाखायल' बिदि फानलायनाय बेनि थाखाय मावनायखौ एसे खमनोसै सिगांफोराव मावोमोन। दानिया पारमानेन्ट पारमानेन्ट प्लान फोरफोरखौसो गायनानै दोननाय नुसै आरो।
औ।
खस्थ' बांद्राय खालामलाना दानि दिनाव।
औ। आरो बिनि अनगायै माखासे माबाफोर आबाद दंबायो नामा?
आबादाथ' बारा मिथिलाय लांलाहां।
अह। जेनेबा नों बे एसे सिगाङाव बुंदोंमोन ना फिथाइ-सामथाइ माबाफोरनि सोमोन्दै बेफोरनिबो माखासे आबाद मावनाय जायो नामा जेनेबा जा। जाग्रा फिथाइनिफोर
फिथाइफ्राथ' बे थालिरानो थाहैबाय।
थालिर अह बिनि अनगायै आरो जेनेबा खमला मैथ्रु आरो गोबां दंबायो माखासे बिदिनो जोंहाथ' दा खोनानो मोनदों माखासे जायगायाव ओनसोलाव जोङो सक्लेट बिफां एबा फिथाइ गायनाय नोंसिनि ओनसोलावबो दा बेयो सोलिगासिनो नामा?
जोंनि ओनसोलाव दा बेखौ गायथ'नाय जायाखै।
ओम
नोंसिनिखौ गायो नामा?
जोंनिखैबो बेयो फिथाइखौ दा गाहाराव गायथ'नाय जायाखै।
बे फिथाइनिफ्राय मा दिरुननाय जायो? बे फिथाइनिफ्राय मा दिरुननाय जायो।
आङो बिनि सोमोन्दै बारा मिथिया मिथिनाया खोनानो मोननायावथ' जोङो बे कक' फिथाइनिफ्राय जोङो चक्लेट चक्लेट दिरुनो होननानै मिथिनाय मोनदों।
औ।
आरो बिनि अनगायै माबाफोर फिथाइफोर मावबावो नामा आबाद।
जोंनिखि बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइनि आबादखौ बिराद खम मावो बांसिन माइनि आबादखौनो मावनाय जायो आरो।
जेनेबा माइ आबाद मावनो थाखाय जों गिबियाव मा मा खालामग्रोनांगौ जायो?
दाथ' माइ गायनो थाखाय बयहाबो खोथिया फोखांजोब्बाय दा एवगारनानै दोनथ'नाय जाबाय आरो देनां खोथियाया रायोब्ला बेखौ गायनाय जासिगोन।
माइ गायनो थाखाय जोङो न'नि गोजा गायो ना ओरैनो हाजिरा बेफोरबायदि खामला लानानैबो गायनाय जायो?
दानि दिनावथ' बयबो बेस्थ' जाजोब्बाय नङा होमबा? जस' जानायनि थाखाय बयबो दानाथ' हाजिरा लानानैसो गायनोसै जोंहाबो हाजिराखौनो लानानै गायो आरो।
औ। मोजाङानो औ दे दे।